औ खोनादोंना नोंथां औ खोनादोंना नोंथां
अ खोनादों खोनादों औ
नोंथाङा दा मा खालामगासिनोमोन
आङो दायो माबा ओंखाम जाखांनानै ओरैनो जिरायनानै दंथ'योमोन
ए बिदिबा आङो नोंथांजोंहाय जोंनि बर'नि मागो दमासि आरो खाथि गासा फोरबोनि सोमोन्दैहाय सावरायनो सानदोंमोन सावरायनो हागोन ना
हागोन हागोन दे नोंथाङा हागोन
औ बिदिबा आङो सावरायलांसै ओ मागो दमासि होनबाथ' जोंहा बर'फोरा गासैबो मिथिजोबखायो नङा होमबा
नंगौ नंगौ औ नंगौ।
मागो दमासियाहाय मोनसे आबादजों सोमोन्दो थानाय। मोनसे रंजाथाइ फोरबो आरो जोंनि जोंनि बर'फोरा बेखौहाय गोदो गोदायनिफ्रायनो फालिबोबाय थानाय मोनसे फोरबोखा। ओ जोंनि बर'फोराथ' गोदोनिफ्रायनो आबाद मावनानै जाग ग्रा ओ मोनसे हारि नङा होमबा बेनिखायनो बिबो आबाद गाहाय हारि बर'फोरनि बियो मोन से आबादजों लोब्बा थानाय फोरबो आरो बेखौहाय दैज्लां बो थोरनि आबादनि फसलखौहाय न'आव थिसनखांनायनि उनावनो माब-मागो फोरबोखौहाय जोंहा खुंनाय जायो आरो।
ओ।
बे फोरबोखौहाय पुस दाननि जोबथा हर आरो माग दाननि गिबि सानखौहाय हमनानै सानथाम सानब्रै हालागै जोहा खुंनाय जायो। ओ बे मोननै दाननि गेजेर स हमखोनो असमिया रावजोंहाय जोंहा दमाहि एबा दमासि बुंनाय जायो आरो बेखौ असमिया हारिफोराबो ओ खुंनायखौहाय जोङो नुनो मोनो।
औ
नो बे माग दाननि ओ माग दाननि जोंहा गिबि सान खालि पुस्ताननि जोबथा आरो माग दाननि ओ गिबि सानखालि बे फोरबोखौहाय जोंहा खुंनाय जायो। बे फोरबोआवहाय पुस्ताननि जोबथा सान एबा संक्रान्ति खालियो बयनिबो न'खरावहाय जोंहा बर' आइजोफोराहाय फिथा गुन्दै जायो आरो बे फिथा गुन्दैखो देनो थाखाय जोंहाथ' ओ जोंनि बर' हारिनि माखासे बाहायखानाय बाहायजाखानाय माखासे उवाल गायहेन एबा दिंखिनि बाहायनानैहाय जोंहा बेफोरखौ देनाय जायो नङा होमबा?
औ नंगौ नंगौ नोंथां औ
बे उवाल गाय हेन आवहाय जोंहा ओ अनखौहाय जोंनि फि थोत गुन्दैखौहाय जोङो देनानै लायो आरो बे देनायखो बे देनाय अनखौहाय जोङो गोदान संग्राय नङाबा खादा आरो सान्द्रि गुबुं बायदिसिना बाहायनानै जोङो अन गुन्दैखौहाय ओ सालिनानै देनानैहाय जोङो थियारि खालामनानै लायो आरो बिनि उनावहाय ओ फिथानि थाखाय जोङो जोसा माइरं आरो सिथाव लारुनि थाखायहाय माइब्रा माइरं बाहायनाय जायो आरो
औ औ औ
फ्रावहाय माइब्रा माइरंनि सबाइ गोरान एवनानैहाय गुन्दै देना बेखौहाय सो सौराय गोरान एबा सौराय फिथरबो बानायनाय जायो बेबायदिनो जोंहा गोबां जाग्रा मुवा बानायनाय जायो आरो बे मागो फोरबोआवहाय जोंहा ओ बेफोरो बेफोरखौहाय जोङो देखांनानै जोंहा मानसिफ्राहाय जोङो जाग्रोनाय जाया आरो बे खौहाय मोसौनोसो जाग्रो होनो जाहो ग्रोनाय जायो आरो मानोना मोसौफोराहाय जोंनि आब बाद मावनायावहाय गोबां हेफाजाब होयोना ओ मोस फोरनि अननायावसो जोङो बेफोरबायदि आबाद फसलफोरखौहाय जोङो मावनानै मोननो हायो। बेनिखायनो जायनि अननायावसो जोङो मानसिफ्रा मोनजायो बिसोरनोनो जोङो सिगां गोदान आबाद फसलनि जाग्रा मुवाफोरखौहाय जाहोग्रोनाय जायो आरो बेफोरनि अनगायैबो सिबिं सबाय दालि लगाय लथाय रुनानैबो मोसौनो जाहोनाय जायो बेनि अनगा गायबो मागोनि मुंथियैहाय बानायनाय जाग्रा लोंग्रा मुवा बेसादफोरखौहाय जोङो आनान गसाय आरो जोंनि न'खरनि माखासे थैनानै थांनाय मानसिफोरनि मुङैहाय जोङो बेखौहाय बावउग्रोनाय जायो आरो बे जाग्रा लोंग्रा बानायनायखौ बिनि अखानायैसो जोङो फुंनिफ्राय बेफोर जाग्रा लोंग्राखौ जोङो जानाय जायो आरो बेबायदिनो जोंहा ओ मागो दमासियावहाय जोङो बेबायदिनो गाज्रि गाजा गोमजायै बे मागो फोरबोखौ जोंनि बर' समाजाव खुंनायखौ जोङो नुनो मोनो। ओ दानिया जोंहा खाथि गासा होननानै बुङोब्ला खाथि गासायाबो जोंना। आबादजों सोमोन्दो थानाय मोनसे बर'फोरनि फोरबो आरो बे खौहाय जोङो काति गासाखौहाय जोङो बांद्राय बेबायदि गाजा गोमजायै खुंलायाब्लाबो जोङो सरासनस्रायैहायनो खुंनाय जायो आरो बेखौहाय जोङो ओ खाथि गासा सावनाय बे फोरबोखौहाय खाथि दाननि आसिन दानि जोबथा साननि मोनाबिलियावहाय जोङो खुंनाय जायो आरो बर'फ्रा बे फोरबो फोरआवहाय जेबो जानाय लोंनाय रंजा बाजा गैयाबालानो जोबोर सरासनस्रायैहाय खुंनाय जायो बे फोरबो आ खालि जोंहा थरायफुनाय सोमखोर दुब्लि बारियावहाय मोनाबिलि जानाय लोगोसे ओ जेवारि बाथि सावनो थाङो आरो हानि बाथि एबा थाइगिर खङावहाय थाव गुबै होनानै बाथिखौ सावनाय जायो
अ
बेनिफ्राय खोमसि मोनाबिलियावहाय जोंहा बे जेवारि बाथि रिथि रिथाव जोंनाय जोंनायजों जोंहा जोंनि दुब्लि बारियाहाय जोबोद समायना नुयो आरो बै दिनखालि दुब्लिबारिनि अन अनगायैबो बाथौ गुदि बाख्रि गुदि गलि ओंखाम संग्रा न'फ्रावहाय बाथि एबा सावि साखि सावनानैहाय जोङो खुलुमनाय जायो बेखायनो ओ खाथि दाननि खाथि दान हाबजेननाय आगोल मोनाबिलियावहाय अर सावनानै खुंनाय फोरबोखायनो बे फोरबोखौहाय बर'फ्रा खाथि गासा सावनाय होननानै बुंनाय जादों आरो बिनि अनगायै जोंहा सेवारिखौ सेवारि बे दालाय सि दानायावहाय बाहायोना बर' आइजोफोरा सेवारि बे सेवारिखौ हाय लांफानानै जोङो सेवारियावहाय थाव गुबै फुननानैहाय ओ माइनि बिदांफोरावहाय जोङो हुब्लिद लांनाय जायो आरो बेजोंहाय बर'फोर मा होननानै फोथायो होमबा माइ बिदांफ्रा सेवारि बादिनो गोग्गो गोलाव आरो रुमबांबां जाथों होननानै फोथायनाय दं आरो बर'फोरनियावहाय
औ औ औ औ
बे आबादजों लोब बा गोनां बे फोरबोनि ओंथि खुंनायनि ओंथियानो जाबाय जोंहा दैज्लाङाव जोबोद दुखु सुखु सहायनानै बिखानि थैखौ थैखौहाय दै खालामनानै मावनाय आबादा जाहाथे फेलेंदा जाथों बिनि थाखायनो बे फोरबोखौहाय खुंनाय जायो आरो
औ औ
बेबायदिनो ओ जोंनि बे फोरबोखौ खुंनायनि गेजेरजों दुब्लिनि माइ आबादफ्रा गाज्रि दाजाथों एम्फौ एनलाफ्रा आबादखौहाय दाजाथों बेबायदि जों आबादनि गाहाम हामलायनानैहाय जोङो गाहामखौ हासथायनानै थायनानै जोङो बे फोरबोखौहाय खुंनाय जायो आरो इसोरनावहाय आर'ज गाबनाय जायो बे जों लोगोसे दा आंनि बुंनाया एसे बेनोसै नोंथाङाबो माबाफोर सावरायनो गोसो दं नामा
अ नोंथाङा फ्रिना दायो माने ओरैनो एसे ओ रेस माबायाव दङना?
औ औ
औ आङो माने ओ जोंनि दा माने ओ बुहुमाव ओ मुलुगनां दुंथाय बिनि सोमोन्दै एसे
औ औ सावरायनो हागोन दे।
माने जों दा आथिखालाव नुनो मोनो माने जोंनि बुहुमनां माने ओरैबायदि जाबोबाय माने दुंग्लाबबोबाय ओमफ्राय गोबां बेफोरो जाहैबाय माखासे बिफां लाइफां दानफायनाय ओमफ्राय बिदिनो गेदेर गेदेर दारिमिनारि फसंथफोर फसंनाय बेफोरनि थाखाय जाबोनो
औ औ
औ ओमफ्राय दा बेफोरखौ जोङो माबोरैहाय माने होबथानो हानो ओमफ्राय माबोरैहाय जोङो बेफोरनि स्टेप माबाफोरखौ लानो माने बेफोरनि बादा माने थिरांथाफोरखौ जोङो माबोरैबा माने बे बुहुमखौ खौहाय बेफोरबायदि मुलुगनां दुंबोनायनिफ्राय होबथानो हानो दा जों नुनो मोनो माने माने दुंथायनि माबायावहाय माने जोङो मोगा मोगि जानांनो गोनां जाबाय आरो। दा बिनि सोमोन्दै आङो नोंथांजों एसे सावरायनो सानदों।
औ दे
औ दा जों सानो माने बेबायदि दुंथाया बेबायदि बारायलांबाय थायोब्ला सानसे माने जोङो हमनानै लानो हायो जे माने बुहुमा ओरैबायदि अबस्थायाव सफैगोन माने माने खामनाय खामलावनाय अबस्थासिम फैनो हागौ आरो!
औ
जेब्ला दुंथाया बारा जायो अब्ला माने कार्बन डाइ अक्साइड ओमफ्राय बिदिनो माखासे जायफोरा खम बिबांनि बारहावायाव माखासे खम बिबांनि गेसफोर थायो आरो बेफोरो बारा जानानै बेफोरो बारायनानैहाय ओ मुलुगनां दुंबोनाया दा जाबोगासिनो दं आरो नोंथां।
औ
औ ओमफ्राय दा बेफोरखौ जों मा राहा लायोबोला आरो बेफोरखौ जों माबोरैहाय होबथानो हायो बेफोरनि सोमोन्दै जोङो सावरायनो गोनां जानानै एसे बेखौनो लादों आरो।
औ औ
दा दा माने जों नुनो मोनबाय आथिखालाव माने मानसिफोरा बिफां लाइफांखौ दानफैबाय ओमफ्राय बिदिनो ओ माखासे नांगौ जि बिफां-लाइफांफ्रा मानसिनो ओ हां लानायाव हेफाजाब होयो बिदिनो ओ गेस सोलाय सोल' बेफोरखौहाय माने हेफाजाब खालामो बे बिफां लाइफांखौ दानफायनाय आं सानो आरो माने बेफोरनि थाखायनो बे दुंथाया बारा जाबोदों होननानैहाय दा नोंथां बे- खायनो जोङो माबाफोर राहा हा लानो माने जों बिफां लाइफां गायनाय मानाय बेफोरखौ जोङो बारायहोयोबोला
औ
जोङो बेफोरोजों लोगोसे जोङो दा आबादफ्रावबो जोङो अखा हानाय मानायावबो खमायलांनायखौ जों नुनो मोनबाय आरो।
औ औ
जायनि जाहोनाव दिनै माने गोबां हादरफोराव जों नुनो मोनबाय माने ओ दुंथाइनि गेजेरजों माखासे थानो हाथावै गलिलांनाय अबस्था बेफोरबायदिखौ जों नुनो मोनदों आरो दायो दा बेफोरो मोनसे गेदेरथार इसु माने ओइ गेदेरथार ओ साननो गोनां बाथ्रा जानानै फैबाय आरो जोंनि सायावहाय
औ दा जोंनि हादरावबो जों नुनो मोनबाय जोंनि राजथावनि गोदान दिल्लीयावहाय माने दुंथाया ओ बाजि डिग्रि सेलसियासनिफ्राय बाजिथाम डिग्रि सेलसियास बेफोरबायदि जानायखौ जों नुनो मोनदों आरो जोंनि आ सामावबो थामजिस्नि डिग्रि सेलसियास बिदिनो माने बारायबोगासिनो दङ आरो दा बेफोरखौ बेफोरनि जाहोना जाहैबाय बिफां लाइफां दानफायनाय ओमफ्राय बिदिनो गेदेर गेदेर दारिमिनारि फसंथानफोर फसंनाय माने जोङो नांगौ बादि आबहावाखौ जोथोन लानो रोङैयाव बेफोर माने जाथायफ्रा फिन जाथायफ्रा जाबोनाय थानायखौ जों नुनो मोनदों आरो
औ
औ दा बेफोरनि सोमोन्दै जोङो गुवारै सावरायोब्ला जोंनि बे ओ थाग्रा जायग्रा जोंनि एरिया जोंनि बे ओ ओनसोलफोरावबो माने गोबां सहायनांनाय आबाद थिलिफोराव जोङो दिनै नांगौ बायदि बिबांनि अखाखौ मोनै खम बिबांनि अखा हानाय थारमाने ओ नांगौ रोखोमनि मोजां रोखोमनि अखा हाया बेफोरबायदिया आबादावहाय गोबां गोहोम खोख्लैगासिनो बेखौ जों नुनो मोनबाय थादों आरो नोंथां
औ औ
औ दा बेफोरखौ जोङो माखासे बिथांखिफोर लायोबोला माने बेफोरबायदि ओ जाथायफोरखौ होबथानो थाखाय बिथांखिफोर लायोबोला ओ जोङो साननानै माखासे
मोजां मोजां बिथांखिफोर लानानै बिफां गायनाय मानाय बेफोरबायदि बैथ' जोङो थांखिफोर लानानै मिजिंफोर लानानै माखासे बेफोरबादि मुलुगनां दुंबोनायखौ होबथानो हानायनि राहाफोर थानो हागौ आरो नोंथां।
औ।
औ दा बेनोसै आरो नोंथां।